ओ हेलौ नोंथां।
खोनाबायना?
औ औ खोनादों
अ नोंथाङा मा खालायगासिनो दं दालाय? अ औ औ मा ओंख्रि जायामोन?
ए ओं ख्रियानो बिदि ओ ना गोरान बाथोन ओमफायो बिदिनो आलु ओमफ्राय मामोनथाय बावलायलांबायलां नोंथां
अ अ जागोन जागोन ओमफाय नोंथां खबर सबर बोरै?
खबरालाय बिदिनो जों दा एसे गाज्रि एसे मोजां गेजेरावनोसै।
औ औ औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि नाम नोंथां।
औ नोंथां दे ओं बुं
औ ओ दा जोंहा मा होनो गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थाखानाय जोंहा मिथिंगानिफ्राय गोबां मद द मोनदों आरोना। उम जों बुंनो थाङोब्ला माने मिथिंगायारि सम्फदा जों सुबुं माहारिजों माने गोबां खाथि सोमोन्दो दं होननानै जों मिथिगौ। दा नोंथां बै माने बै सोमोन्दोफोरनि बागै बा मिथिंगायारि सम्फदनि बागै नों थाङा ओ जा एसे मिथिगौ फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
ए
दा जोंहा मिथिंगानि मिथ औ जोआ मिथिंगायारि सम्फदनिफाय जोंहा सुबुं माहारिफ्रा गोबोद माने गोबां मदद मोननो हायो आयो आरोना नोंथां।
औ औ नों
जा बायदि बायदि रोखोमनि मदद मोननो हायो जोंहा जानायनि थाखाय फिथाइफोर मोननो हायो।
औ
एबा बायदि बायदि रोखोमनि इदिनो माने न' बानायनायफ्राव बाथाम थगथा बि दिनो नांगोल हालौवनो थाखाय एबा खदाल बिखुं बायदि बायदि रोखोमनि मोननो हायो आरोना।
उम उम नोंगौ
ओमफाय दा जोंहा बिनि अनगायैबो जोङा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर मोननो हायो थालिरफोर आफेल आंगुर बायदि बायदि थाइजौ खान थाल बेफोरखौ जोङा जानानै माने मोदोमखौ देहाखौ थाग'द लाखिनो हायो। बेनि अनगायै जोआ बिफोरखौ बेफार फालांगि फाननानै बेफार फालांगि खालामनानै जोङो रांबो खामायनो हायो जाय रांखौ जोङो गावनि जिउ खुं नाय न'खर सालायनायफ्राव जोंहा गोजौ थाखोसिम लां नो हायो‌ गाव गावनि नांगौ गाननो जोमनो हाथाय हुनो ब्रास बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरखौ माने जोंहा बायनानै लानो हायो आरोना नोंथां। खोनादोना हेल'
औ खोनादों नोंथां औ
आ दा बेफोरबायदि मदद मोननो आरो बिनि अनगायैबो जोहा आलि दाननो आलि खोनो थाखाय खदाल बिखुंफोर मोननो हायो। ओमफाय हालौनो थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
ओं दा जोंहा माने बिदिनो गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरोना जेरै बुंखांबाय आं थखथा बाथामफोर बायदि बायदि रोखोमनि जा हालेवनो थाखाय नांगोल मोनो आरो बिसना बिदिनो माने सियार टेबोलफोर बिजाब फरायनो एबा ओंखामफोर जानो टेबोलफोर बानायनाय जायोना नोंथां नोंस्राबो दं खोमा? ओ दा बेफोरबायदिखौ जोङो मोननाय जायो आरोना मिथिंगायानि सम्फद माने बुंनाय जायो बेफोरखौबो ओमफ्राय जोंहा मिथिंगायारि सम्पदखौ माने जोंनो इयुनसिम गोनांथि जाबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि जिउआ जोबलाङो अब्लासिम जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय माने गोबां माने मदद मोननो थाखाय जोंहा बिदिनो गोनांथि जाबाय थागोन आरोना नोंथां दा बेनि था खाय जोंहा इयुननि उन समनि थाखाय जोंहा मिथिंगानिनो बेफोर बायदि फांनैसो बिफां-लाइफां फुलिफोरखौ जोंहा गायोब्ला जोंनि उन संसार जालांनायसिम जोंहा जोबोर मदद मोनबाय थानो हागोन आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दा मिथिंगायारि समफोरनिफ्राय बेल' नङा जोंहा बायदि-बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर जाग्रा फोरबो मोननो हायो आरो लोमजानाय साजानायफोराव बिस-बिदिना जानायफोराव जों माने रोदा, दंफांनि रोदा, बिफां-लाइफांनि रोदा बायदि बायदि रोखोमनि रोदाफोर खौ जोंहा मुलिफोर बानायोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा माने बिदिनो गोखा-गोखै जानाय दिनफोर फैया नामा नों थां।
फैयो नोंथां फैयो।
बेफोराव जोंहा माने बिफां-लाइफां बायदि बायदि रोखोमफोरनि बिलाइफोर, रोदाफोर बेन्दों फोर बिगुरफोर बेफोरखौ जोंहा ज' खालामनानै जोङो माने गोदै गोबाब गो खा-गोखै बिदि जानाय जायो आरोना नोंथां। दा बोसोराव बेफोरखौ जोंहा खन से जानाय जायो दा बेफोरखौ जोङो बिफां-लाइफां मिथिंगायारि सम्फदनिफ्रायनो मोननाय जायो। दा ओंखायनो जोंनो मिथिंगायारि बिफां-लाइफां सम्फदफोरा जोंनि थाखाय जोब बोर गोनांथार आरो बिसोरनोबो जोङो-जोङो जोबोर गोनां आरो नोंथां दा जोङो मि मिथिंगायारि सम्द आरो सुबुं माहारिया ओरैबा ओरै सोनारलायनानै दं आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथांनिसिम आं बेखौनो बुंबाय आरोना नोंथाङा दा
नोंथांनि मिथिनाय एबा नुनायाव बेफोरबायदि मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो जों मा मा मोननो हायो बेफोरबायदिनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ दे अब्ला बुंलाय।
औ दा जोंहा आंङो नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांखानाय बायदिनो मा होनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद आरो जों सुबुं माहारि सम्पदजों माने खाथि ओ सोमोन्दो दं जों बेखौ बयबो मिथिखागौ मानो होनोबा जों जेब्लानिफ्राय जों सुबुं माहारिया ओ थाबोदों बा दंबोयो बै समनिफ्रायनो जों माने मिथिंगाजों गोरोबफाना थानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरोना नोंथां। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समनिफ्रायनो जि आजै-आजौबा आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो जे माने बांसिनै मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौसो बाहायनानै गावसोरनि माखा गावसोरनि ओ थांना थानायखौ माने गावसोरनि माने जिउखौ सोंबोदोंमोन होननानै जों मोजाङै मिथिबोगौ आरो मानो होनोबा गोदोनि समाव जोंहा जानाय लोंनायनि बि थिंङावबो जों मा होनो मैगं थाइगं जों हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो खाना लाबोनानै न'आव संनो जाफैनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव जि माने। दानि समाव जिबायदि जोंहा मा होनो ओ डक्टर बा मेडिकेल ओ बेफोरबायदि हस्पिटालि गिदिर गिदिर गैयामोन जायनि जाउावनाव माने गामि गफानि माने सुबुंफोरा लोमजायोमोनब्लाबो बिसोर खौ एथ'बां दानि बायदि जि मा होनो हस्पिताल बा मानो डक्टर मोजां मोजां गिदिर गिदिर गैयिनि खार'नाव मा होनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखा माखासे जि गोथाव मुवा फोर ओ गोथां बेसाद बा गोथां मा होनो हाग्रा फोरनिफ्रायनो माने ओ देग्लिनानै माखासे गावारि आदबजों उम मा होनो मुलि बानायनानै बेनो जाय माने बेमारि सुबुंनो माने जाहोनानै बिनि माखासे जखम जानाय बा लोमजानाय बेमार आजार जानायफोरखौ माने सोखानायखौ नुनो मोनो। दा बेबायदिनो माने गोदोनि समाव लोमजा साजा जानाय समाव माने ओ माखासे सुबुंफोरा माने गावनि जिउ खहा खालामना लानां दमोनब्लाबो माने खोब बै मिथिंगानि मिथिगानिफ्राय मोननाय बिजाब बिफां लाइफांनिफ्राय माखासे मुलिफोर बाहायनानै बै माने बेमार बेमारि सुबुंफोरा माने माखा गोबां सुबुङानो माने माने ओ माने गावनि जिउखौ माने रैखा खालामनानै लानो हानायखौबो जों बै समाव नुनो मोनदों आरो दा बेबायदिनो जोंहा बेमार आजार जानायनि बिथिङाव बेफोरखौ बुंनो हायो आरो दा मा होनो बेमार आजारनिल' नङा जोंहा थांना थानायनि समाव जोंनो माखासे थाग्रा खुलिबो थाग्रा खुलिनिबो गोनांथि जायो जाय मा होनो गोदोनि गोदोनि समनिफ्रायनो माने दासि मालागैबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मा खासे बिफांफोरनिफ्राय गिदिर गिदिर बिफांफोरनिफ्राय माने थगथा बाथाम बेफोरबायदि दिहुननानै मान न' बां लुनाय जों नुनो मोन नाथाय दा मानो होन बाथामनि न' लुनायखौसे खम नुबाय थेव माने बाथामनि खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बिफांनिफ्राय मोननाय जि थखथा बाथाम बैफोरजों माने जोंहा गोबां बिसिना टेबोल इदिनो जों जिरायग्रा खामफ्लाय माने खुरसि खुसि बेफोरबायदि माने गोबां जोङो दासिमबो बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने बिनिखायनो जों बुंनो हागोन ज मिथिंगाया जों जों माने जोंनि सुबुं जिउ जों माने गोबां खाथि सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंनो होन बुङोबा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय माखासे बिफांफोरखौ न' न'आव गायना लानानै बैफोर बिफांफोरनिफ्राय माखासे फिथाइफोर जों मोननो हायो जाय फिथाइफोरखौ जोंङो माखासे समाव फालांगि खालामनानैबो जोङो थाइसे थाइनै रां आरजिनानै बै बै रांजों माखासे माखासे न'खरनि जि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर बैफोरखौ माने सुफुंनानै लाजोबनो हायो आरो दा जोंहा जोंनि जि जिउ खुंनाय राहा बैयाव जोंहा रांखावरिखौ नाङा होननानै बुंनो हाया जोङो जोंनि जिउ खुंनाय राहा सायाव जोंनो माने थाइसे थाइनैब्लाबो रांखावरिनि गोबां मान गोनांथि जाखाथारो माने दा बैफोर रांखावरिखौ सुफुंनो थाखायनो जोङो माखासे मिथिंगानिफ्रायबो आबाद मावनानै मोनबा मिथि बिनाखायनो मोननाय माखासे मुवा बेसाद बेबादिजों बेसादखौनो लानानै फालांगि खालामनानै बै बैनिफ्राय माने माखासे रां आरजिनानै जोंनि माने। सुबुंफोरखौ न'खर सुंबोनायखौ जों नुनो हमदों आरो ना बा नुनो मोनगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो आरो जोंहा बुङो थाङोब्ला बेबायदिल' नङा जोंनि जि दानि सोलिबाय थानाय ओ जि माने गोनोखोआरि मु गा बेवहायबो माने जोंनि सामफ्रामबोनि सोलिबाय थानाय समावहाय जोंहा मा होनो ओम गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो बायदि बायदि मैया बायदि मैया माने गुबुन गुबुन रोखोमाव बा गुबुन गुबुन आदब खायदाजों जोंहा गोबां मुवा बेसादफोर दिहुननानै गावनि गोनांथिफोरखौ जों सुफुंना लानायखौ नुनो मोनदों जेराव जों औवाखौनो बुंनो थाङोब्ला औवाया मिथिं गानिनो मोनसे सम्पद जायनिफ्राय जोङो माने जि जोंनि सोलिबाय थानाय जि सानफ्रामबोनि सम माने सानफ्रामबोनि सोलिबाय थानाय बा जोंनि जामुं जाग्रा आदार जि माइरं सालिनाय बै सालिनायावनो जोंहा सालिनो थाखाय जोंहा माने सान्द्रिनि गोनांथि जायो दा बैफोर सान्द्रि बेफोरखौनो माने जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेजोंनो जोंहा बे औवाया ओ बेयो औवाखौनो जोंहा बु औवाखौ माने जोङो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो मोननाय जायो बा मिथिंगायारि सम्पद महरै इखौ गनायना लानाय जायो। आरो नोंथां जोङो माने मिथिंगानि बागै ओ बुंनानै फोजोबजोबनो हानाय नङा। गोबां दङ'। दा जोंहा समाबो जाबाय। दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां।
औ नोंथां।